गसार ह गुड आफ्टारन।
मा खालामगासिनो?
दंङ' जिरना।
अ बोथोरालाय माबायदि?
बोथोरा दिनै मोजां जोबोर मोजां दिनै बारबो दं।
औ अखाफोर हादों नामा?
अखा हायाखै सान्दुं दुंदो दिनै गरमबो नङा माने बोथोरा नोंथांमोननियावलाय
बेबायदिनो बैसागो बोथोर नालाय
आ नोंथाङा मोसानो ओंखाराखै नामा
मोसानो ओंखारगोन गाबोन समनियानिफ्राय दिनैथ' जाहैबाय बैसागोनि एक तारिख
अ अ अ
नोंथाङा मोसौखौ बोरै थुखैखो
मोसौ थुखैनायाथ' मोजाङानो जाना थांबाय
औ नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा मोसौखौ बोरै बोरै थुखैयो
मोसौखौथ' जों जोंनिया नेमा माने थाराय लाबबाय बेबायदिनो गोबां मेगं थाइगं गं जमा खालामनाय जायो लाव फान्थाव
आरो
बेबायदिनो बे थारायनि माला बानायनाय जायो माने थाराय बिलाइजोंबो बिफांजों थारायनि बेदरसो थारायनि बेदरखौ माने हाब फ्लेनानै
औ
माला बानायनानै मोसौखौ आरो हांगार फोननाय जायो माने
बे हांगारखौ मानिफ्राय बुथुमो
बेखौ खान्था खान्थानि हांगारखौनो बुथुमनाय जायो माने बेनिफ्राय नंगौ नंगौ दैमायाव लाना थांबाय बेनिफ्राय फ्राय मोसौखौ हेंगारना होनाय जायो
औ बै मोसौखौ थुखैनाय समाव मा मेथाइ खननाय जायो
मेथाइखौथ' लाव जा फान्थाव जा होननानै खनो आरो
औ बे ओ मेथाइखौ खननायनि गुबै जाहोनानो मा जानो हाथावथाव
बेनो गुबै जाहानोखौथ' आं मिथिला दा
औ बेनि गुबै जाहोना जादों जेरै बेयावनो स सल' ओ मेथाइआव बुंनाय दंखायो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारायबाय था बिमा गाय दे बायदि दा जा बिफा हालुवा बायदि जा बेफोर बुंनाय दं बेनि ओंथिखौ डाइरेक्ट ओ मेथायावनो बुजिखायो मोजाङै खोनासङोब्ला नङा होमबा नोंथां अ लाव जानांगौ फान्थाव जानांगौ। बेनिफ्राय बोसोर बोसोर बारायबाय थानांगौ होननानै बुंदों आरो।
ओ।
बिमा गायदे बायदि दा जानो होआखै। बेनिफ्राय बिफा हालुवा बायदि स्ट्रं पुस्ता बायदि माने। गोख्रों मावनो गोरों बेफोरबायदि जा होननानै बोर होनाय जायो आरो थुखैनाय समाव।
आ।
आरो थुखैखांनानै फोथाराव हगारना होनाय जायो नोङा होमबा।
आ एंगारो
दुब्लियाव दरग गोदानजों खाफ फिन्नाय जायो नङा होमबा? औ। नोंथाङा बैसागोनि एक थारिखआव मा मा मैगं जायो?
मैगंङाथ' जौसेता मैगं खांनाय जायो जोंनाव।
औ।
आं गासैखौबो मिथिलाय लाङा। माने बबेखौबा बबेखौबा मिथिगो आरो।
औ मिथिनाय मैगंफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा?
मैगङाथ' ओरैनो मेनलि माबा जायो दिंखिया।
दिंखिया।
दिंखिया जायो।
जेब्ला ओरै नोङा ओमबा।
अ फुंखा जायो, थालिर फस्ला
स्ला आरो लोगोसे अमा बेदर आरो मानिमुनि बेफोर गोबां। होफायो नोङा ओमबा।
नंगौ।
औ।
गासैखौबो मैगंफोरखौ मोन जोबनो हायाना जोंनाव।
औ बेबो मोनसे गोदो मोनोमोन नोङा होमबा।
मोजां मोनोमोन।
औ दा बेफोर मैगंखौ नुनो थांला।
गैला दा।
नोंथाङा बैसागुआव माब्लानिफ्राय मोसागोन?
मोसानाया दा समफोरफोरनिफ्रायसो जासिगोन दा रायजोफोरा ओंखारनांगोन।
नोंथाङा गोदोनि मोसानायजों दानि मोसानायजों बैसागुआव माबाफोर फारागथि दि नुदों नामा?
फारागआथ गोबां दं।
बेफोरखौ बुंथिना होनो हागोन नामा?
गोदोनि मानसिफोरा खाम सिफुं लानानै मोसायोमोन। दानिया दामग्रा देग्रा जों माने केसेटजों मोसाग्रा जाबाय। मिउजिक सिस्टेमजों लानानै मोसा साग्रा जाबाय दा।
औ बेफोरो
माने हारिनि माबा खहाफोर
बे हारिनि खहायानो बेयो माने बेनि थाखायनो गोबां खामानि मावगासिनो दं जोंनिया बर' हारिनिया मानसिफोरा। जे खाम सिफुं लानानैसो मोसानांगौ।
औ ओरैनो बर'आव मोसानाय समाव ओ मा मा आगजु बाहायनाय जायो?
खाम सिफुं सेरजा जथा बेखौ मोसायो आरो दामो दामनायनि उनाव
अ बे मोसानाय समाव हिनजावफोरा मा गानो आरो हौवाफोरा माबायदि गानो एसे बुंनो हागोन ना?
हौवाफोरा गामसाखौनो गानो। हिनजावफोरा आरो दख'ना गाननानै मोसायो।
औ जोबोर मोजां।
ओ बेनो आरो मोसाफेरबाय आं।
माबायदि मोस सानानै माबायदि मागियो नों थाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
न'खर न'खर थांनानै मोसानाय जायो जे जि होयो बेखौनो लाबो आरो मोसाखांनायनि उनाव आरो बे जौ सेरेब लोंनाय जायो बेयाव रंजाबा जायो मोसानाय। जायो आरो बेयो।
औ। बे मोननाय रां एबा उसुरगाफोरखौ मा खालामनाय जायो उनाव?
बे मोननाय रांखौथ' जयै माने रंजाफिननाय जायो उनाव।
औ। बयबो खनसेनो रायजो राजा ज' मोजां गाज्रि फोरमायलायनो होननानै खनसे बोथिसे जमा जालायनाय जायो आरोना।
नंगौ।
औ दानिया बांसिन गामियावनो नुनो मोनसै बे बैसागो फोर्बोआव ओ खेला होयो। खेलानि गेजेरजोंनो बिदिनो गथ' गथाइफोरखौ बायदिसिना ओ बादायलायनाय माबाफोर होयो बेफोरनि जोहै गथ'फोरखौ मोजां गियान होयो आरो खेला होनानै बान्थाबो होनाय जायो। नङा होमबा?
नंगौ।
औ आरो ओ गामिफोराव मेल मिथिं खुंनानै जायफोर फरायसाफोरा ओ मेट्रिक आनजाद एच एस आनजाद बेफोराव आरो गोबां आनजादफोर दं बेफोराव मोजां मोननायफोरखौ
नंगौ नंगौ। बेथ' जोबोर मोजां हाबाफारि।
नोंथांमोननि गामियावबो बेफोरबायदि खुङो नामा?
जोंनि गामियाव बेफोर हाबाफारिया गैयामोन। दा माने आं नै थांनाय बोसोरनिफ्राय जागायना होनाय जादों आरो। माने हायाब्लाबो ओं गैयाबाबो आंनो जागायना होनाय जादों माने इयुनाव माने बेफोरखौ खालामलांथो होननानै।
इयुनाव माबाफोर बेफोरबायदिनो मोजां खामानि सानबावदोंमोन नामा मावनो होननानै?
बेफोरबायदिथ' सानदो।
औ नोंथांमोननि गामियाव फरायनायफोरा माबायदि?
जों गामियाव माने दा जोंनिया बारा एसेबां देभलबबो नाङाना जायगाया।
औ।
बेनि थाखाय फरायनायफोराव माने सिमान बाराद्राय जौगानाय नोङा आरो।
औ नोंथाङा ओ बेफोर जौगानो गथ'फोरखौ जौगाहोनायनि माबाफोर बिथांखि लागोन नामा इयुनफ्राव?
साननायाथ' सानना दं आं।
औ।
उनाव मा जायो नायलांसिगोन। बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन नैबे बैसागोआव खेला दुला होनाय जेरै खा आ जौ दुख्रुबनाय अरखा बुंसलिबनाय
औ
खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय
औ मेथाइ खननाय
मेथाइ खननाय बेफोर हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो जों आरो ला लासै लासै जौगालांसिगोन उन्दै फोरखौ मान सोलों होननानै हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन
औ मान बावनाय बेफोर नङा होमबा
नंगौ
नोंथाङालाय दासान्दि मा खालामगासिनो
आं दा खामानिखौ ओ आबाद आबादावनो नांथाबना दं आं दा
माबायदि आबाद मावगासिनो
आबादाथ' दा गोरान खेथि गोरान आबाद मावनाय जा दों दा जोंनियाव माने दैनिबो आंखाल ना
नोंथां
अ दे दे दे नो थान्दै